खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ नों थाङा दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां औ औ दा दै ज्लां बोथोराव जा जोंना मा मा आबाद बा जोंनाथ' गाहाय आबादानो जाबाय माइ नङा होमबा नोंथां? औ नोंथाङा बे माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंसोरनिस्लाव माबायदि आबाद मावो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमाय यनो हागोन नामा?
औ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ। थिग बेबायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलावबो जों माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनो जोंनो माइ गायनो थाखाय गिबियावनो। जोंनो माइलि नांग्रोगौ जों माइलिखौ जों मोजा जाङै जावनानै एबा साफा खालामनानै जोङो
मा फाथोनि बस्थायाव सोनानै जों बेखौ दैयाव सोमनानै दोन नाय जायो सानसे एबा साननैनि थाखाय जों बेखौ सोमनायनि उनाव जों बेखौ माइलिया जेब्ला गाजा ओंखारो जों बे खौ बोखां बोरियाव बोखांनानै जों बेखौ थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय जों दुब खैथिया थिलिखौ फोमोन मोसौ एबा ट्रेक्टरजों ना नानै फोमोननाय जायो मोजां हाग्रा बंग्रा बुरना नानै जोङो बेखौ खैथा माइलिखौ जों सास्रो सास्रो फोनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां औ।
बेनिफ्राय जों माइ गायनो थाखाय जों दानि जुगावथ' जों मोसौजों हालेवनायखौ बा रा नुनो मोनला। जों बेबायदिनो ट्रेक्टरजोंनो जों हालेवनायखौ बांसिन नुनो मोनो।
औ नागौ नोंथां औ।
बेबायदिनो जों ट्रेक्टरजों हालेवनानै जों गिबियावनो खारायना लादों। होनानै जों बेखौ मोजाङै हाग्रा बंग्रा थै होनानै हाग्रा बासिनानै आलि खोनानै जों माइखौ
खौ जों फुनानै माइखौ गायनाय जायो।
नंगौ नोंथां औ।
गायनानै जों बेनिफ्राय हाग्रा बंग्राखौ बायसिना होनानै जेब्ला माइया गोजौ गोजौ जानानै फिथाइ जानानै मोनो नो अब्ला जों बेखौ न'आव हानानै न'आव लानानै फैनाय जायो। ट्रेक्टर एबा आइजेंफोराव थिखांनानै
औ नोंगौ नोंथां।
खौ मारा नानानै जों माइखौ मोननाय जायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो एसे नोंसोरनि गामि एबा ओनसोलाव माबायदि माइ आबादखौ मावनो जे एसे फोरमायथिना होनो हागोन ना।
औ नोंगौ नोंथां हागोन ओ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो गासिबो सुबुंफोरानो माइ आबाद मावनानै ओ माइ आबाद मावनानै नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
गासैबो ओनसोलाव जों मोननो माइ आबादखौ जों दैज्लां बोथोर मावनाय जायो माइ आबाद आबाद होनोब्ला जोंनि ओ ओ बर'नि मोनसे गाहायफोर आबाद। होननानैबो जों बुंनाय जायो ओ माइ आबादखौ जोंनि ओन सोलाव नोंथां बेबायदिनो जोंना गिबियावनो माइ आबादखौ मावनो मावनोब्ला जोंना गिबियावनो ओ खोथिया फोग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोङो गिबियावनो बेबायदिनो जोंना ओ बेबायदिनो जों माइलिखौ सोमनानै इयावनो जों माइलिखौ सोमखांनायनि उनाव बेबायदिनो ट्रेक्टर एबा हाजों एवनानै बेबायदिनो हाखौ एवखांनानै बेबायदिनो अखानायै जोङो ओ सुनानै दोननाय माइलिखौ बोखांनानै जोङो मा बेबायदिनो फोहैनाय जायो आरो ना नोंथां। फोखांनायनि उनाव बेबायदिनो सपथा ओ ओ सप्ता मोनसे एबा सप्ता मोननैनि उनाव बे मा माय बेबायदिनो फोनानै दोननाय माइलि जायखौ जों मा माइलि होननानै बुंनाय जायो बेयाव एसे गोजौ गोजौ औ गोजौ गोजौ जानानै गोजौ गोजौ जानानै बेबायदिनो जोङो जायखौ खोथिया होननाय बुंनाय बुंनाय जायो नोंथां बेबायदिनो खोथि एसे जौनानै मा जोङो बेखौ मांखोसेबा मांखोनायनि उनाव बे खोथियाखौ फुनानै जोङो ओ गायनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो ओ आथिखालावथ' जोंना गोबां सुबुङानो ओ हालजों एवला नालाय नोंथां बेबायदिनो गोबां सम। सुबुङनो आथिखालाव ट्रेक्टर जोंसो माइ आबादखौ मावनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो बे ओ बेबायदिनो जोङो गोबां सुबुङानो आथिखालाव ओ ट्रेक्टरजों सानसेयावनो जि थामजि बिगासो हा एवनानै नोंथां बेबायदिनो गोबां आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां। बेबायदिनो जोङो माइ ओ माइ आबादखौ बेबायदिनो ओ टेकथरजों एवनानै गोबां रोखोमनि बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माय आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां जेरै जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि माय आबाद मावो गोबां मुंनि जेरै जोंना अनजना बेबायदिनो बायसुथि आरो खरमा रनजित बेफोरबायदि आबादखौ मावनो मावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ।
बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो ओ बेबायदिनो गोबां ओ सुबुंफोरानो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ आथिखालाव जोंनि सुबुंफोरा बेबायदिनो आबाद मावोब्लाथे जोंना हाजिरा लानाय जायो नङा होमबा नोंथा गायनो फाय बेबायदिनो जोङो हाजिरा जोंनि गामिनि सुबुंफोरखौनो जोङो हाजिरा होनानै मा ओ बेबायदिनो माइखौ गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां ओ बेनि अनगायैबो नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ खाथियावनो जोंना दैमा दङ नालाय बे दैमाफोरा जोंनि ओ आबादखौ लोमसावनानै ओ बा जोंनि गायनानै दोननाय माइखौ जोङो लोमसावनानै बा जों गोबां खहा खालामनायखौ जों जोंनि ओनसोलाव गोबां नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां आबाद मावनानै सुबुंफोरा गोबां गोबां टरजों ए-ए-एवनानै गोबां ओ बेबायदिनो हा एवनानै गोबां माइ गायनानै ओ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जोंनि ओ गोबां हामा एवनानै आरो बेबायदिनो जोंना माइखौ जोङो गायखांनायनि उनावथ' जोंना माइआ ओ गोबां फिथाइ हमो नालाय नोंथां। फिथाइ हमनानै जोङो ओ फिथाइ हमनानै बे फिथाइखौ जोङो हानानै न'आव लाबोनाय जायो आरोना नों थां बेबायदिनो आथिखालावथ' जोंना ओम ओम गोबां सुबुंफोर माइ हानायावबो गोबां मेसिन ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां आथिखालावथ' जोंना ओ जुगा जौगाबाय नालाय नोंथां बि गियानारि बेबायदि जुगाव जोङो आथिखालाव गोबां माइ हानायनिबो मेचिन ओंखारबाय नालाय नोंथां।
औ नंगौ
आथिखालनि सुबुंफोरा माइखौ मा आ ओ आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो माइखौ ओ मेसिनजोंसो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुङानो बे फोरबायदि मेसिनजों हानानै जोङो न'आव लाबोनाय जायो आरो नों। थां बेबायदिनो न'आव लाबोखांनानै उनाव बे माइखौ जोङो ओ फाननाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोल बा जोंनि खाथि खालानि हाथाय बाजाराव फाननायनि अनगायैबो नोंथां आथिखालावथ' जोंना गारि मथरनि जेबो जिंगा गैला नङा होमबा नों औ बेनि खायनो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि ओ ओ गोबां गोबां गारियाव गोबां माइ ओ लानानै जोङो गोजान गोजान ओ ताउन सहराव फाननानै गोब बां रांखावरि खामायनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो जोङो माइ आबाद मावनानैबो मा जों जोंनि न' खरबा जों जोंनि गथ' ग थायफोरनो जा नांगौ मुवा बेसाद बेफोरखौ जोङो बायनानै होनो हायो बा न'खरखौ ओ सुं थालांनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नों
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो माइ आबाद मावनायजों लोगोसे ओ बेबाय दिनो गोबां रोखोमनिबो आबाद मावनाय जायो जेरै सबाय उफेरा आबाद होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो सबाइ आबाद बेबायदिनो ओ बेबायदिनो खाला बेफोरबायदिखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां बेबायदि माइ आबाद मावनानैबो जों जोंनि ओ जों जोंनि ओ जों जोंनि जि नांगौ जायो न'खराव मुवा बेसादखौ लाबोनाया हानाय बा जोंनि बेबायदि न'खरखौ सुंथालांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना नों थां औ बेबायदि दिनो गोदो सुबुंफोराथ' बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हायामोन नालाय नोंथां गो सुबुंफोरा हालजोंसो गोबां आबाद मावोमोन नालाय नोंथां बिनि खायनो ओ गोदोनि सुबुंफोरा गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनामोन। आरो मावोमोनब्लाबो इसोरो गोबां खम मावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो गोदोनि सुबुंफोरावथ' टेक्टरजों हालेवनाय बा ट्रेक्टर ओंखाराखैमोन नालाय नोंथां आथिखालाव ओंखारबाय गोदोनि सुबुंफोरा हालजोंनो गोबां ओ बेबायदिनो हालजोंनो आबाद माव आ य-आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना नों थां औ बेबाय दिनो ओ गोदोनि सुबुंफोरनि बायदिनो आथिखालनि सुबुंफोरा गोबां जौगाबाय। नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइ गोनांबो गोबां जाजोब्बाय। बेनिखायनो जोंनि बे माइ आबादाव जोंना आथिखालावथ' गोबां ओ बेबाय दिनो माइआव जोंहा एम्फौ एनला जायो नङा होमबा नोंथां? माइ आबाद मावनायाव बेफोरबायदिनो एम्फौ एनला जानायखौ जोंनो मा आथिखालाव बेफोरनि बेफोरखौ होखारनो थाखाय जोंना मा आथिखालाव मुलि मोनो नङा होमबा नों थां ओ बेफोरबायदि मुलि खौ जोङो बायना लाबोनानै मुलिखौ ओ होनानै ओ एम्फौखौ खारहोनायखौ जोङो आं नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो गोदो गोदायथ' गोदो गोदो गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि गैयामोन नालाय नोंथां गोदो गोदायनि सुबुंफोरा मा ओ गोबां ओ बेफोरबायदि मुलि बा बेफोरबायदि ओ मुलिफोरखौबो जोङो गोबां होनायबो नुवामोन नालाय नोंथां। ओ बेफोरबायदि मुलिफोरखौ बो ओ गैयामोन बेनिखायनो आथिखालाव गोबां जौगाबाय नालाय जुगाबो बेनिखायनो गोबां मुलिफोरबो ओंखार ओंखारनानै माइनि एम्फौ खौ जों होखार हानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव ओ गासिबो सुबुं माहारियानो माइ आबादखौ मावो आरो बेबायदिनो माइ आबाद मावनानै गासैबो सुबुङानो ओ जिउ खुंनायखौ जोङो ओ नुनो मोन दों आरोना नोंथां बेबायदिनो ओ जोंनि बर' समाज आवल' नङा जोंनि गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो माइ आबाद मावनानै गावबा गावनि जिउखौ जोङो बुंनायखौ खौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां। औ नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनाबो समाबो जाना नङा होमबा नोंथां औ बिदिल्बा नोंथांजों ओ माइ आबादनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ बिथां होनबा जोंनि सावरायनायखौ बिखनियावनो दोनथ'नो सै नामा नोंथां औ नोंथां दे।